हेल' हेल'।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। औ आं नोंथांनो कल खालामो जाहोना ज जादों जाहैबाय बे जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै नोंस सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ न औ फ्रि दङ।
औ औ बेनो माने फ नाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' नों म मिथिखायोना जेनेबा जोंनि औ माबानि जेन'बा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जेरै ओ जों माने ट्रेडिसनेल फुद होननानै बुङोबा माने जोंनि जे ओ बै ओ फाथोफोरनिफ्राय बानायनानै मोननाय जेरैहाय मा होनो बेखौ नारजि अमा बा अनला अनला दाउ बेफोरखौहाय जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो ना ओमफ्रायहायो बेनि अनगायैबो बे ओ नाफाम बेखौहाय नुनो मोनो आरो।
औ
ओमफ्राय नाफामनि अनगायैबो जों सबायाइजों साम'जों बा सबायाइजों दाउजों बिदि ओंख्रि जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेनि गेजेराव आं नोंथांनो सबायजों साम'जों संनायखौ मोजाङै खोन्थाना होनो सानदों आरोना जों माबायदि जायो ओं दा सबायाइजों साम'जों होनबाथ' जोङो सबायखौहाय जोङो दैमानि मफ्राय लायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओम दा जों बेखौ मोनाफोराव बा बेलासि समावहाय माने बिदि समावहाय साम'आ दैनिफ्राय ओंखारो नालाय माने हाग्राफोरनि मफ्राय जाब्रानिफ्राय माने बाहेरायाव ओंखारनानै फैयो आरोना बिदि समाव थ' बिदि समावहाय जोङो ओ बेखौहाय ओ साम'खौ खननानै लायो आरोना। ओरैनो थ' साम'खौहाय जोङो माने ज जे दिन लाबोदों बे दिनावहाय जानाय जों नुवा आरोना माने गुबुन दनावहाय हरसे बेखौ सोमनानै दोननानैसो माने गुबुन दिनावहायसो जायो आरोना थ' गुबुन दिनावहाय जोङो बेखौहाय जे साम'नि जे दाखोन दङ ना। बेखौहाय जोङो मोजाङै सायनानै सायखांनायनि उनावहाय साम'खौ देनानै जोङो ओ बेखौहाय मोजाङै सुनाय जायो आरो ना। आरो बे देनायाव नोंथाङा जेनेबा देनाया जायाब्ला जोंनि सावम'आ माने गनो नागिरा आरोना सोबबाबो गनो नागिरा। बेखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानै ओ मोजाङैहाय देनाय जा जायो आरोना साम'खौ। औ देनायनि उनाव जों बेखौ लेबु आरो संख्रि होनानै मोजां मोजाङै दैजों माने सुनाय जायो आरोना बेखौ साम'खौ। मोजाङै जेसेबांनाखि दैया गोग्गो जासान्दि। औ जेसेबां गोग्गो जागोन अब्लासो जों बेखौहाय माने सुखांगोन आरो ना। बेसिम सुबाय थागोन जोङो उम बेनि अनगायैबो जोङो बेखौहाय सुखांनायनि उनावहाय माने जोङो बेखौ जेरैहाय साम'खौ सबायजों जागोनबा जोङो साम बै जे सबायाइखौ सबायखौथ' जोङो माबानि मोनो नोंथां जेरै जोङो माइ आबादखौ मावो बिदिनो जों सबाय बे खौबो मावनाय जायो जेरैहाय सबायखौ जोङो ओ बै माइजोंनो गायफानायखौबो नुनो मोनो। ओ बै जेब्ला माबा माइआ हायो गायखाङो अब्ला सबायखौहाय आलि आलि थुनानै होनायखौबो नुनो मोनो। आरो जुदि सबायखौहाय माइजों गायाबोला ओ बिदि गुबुन जायगा दाबसे खालि हा जायगा नायनानै माने सबायफोरखौ गायनाय बा फोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो दा बेखौ औ दा बेखौहाय सबायखौ जोङो औ सिगाङावहाय मोजाङैहाय ओ गायनायनि उनाव जोङो बिनि फिथाइखौ जिरनानै जोङो बेखौहाय सबाय ओंख्रि जाग्रा सबाय बानायो आरो ना। बेगरखौहाय जोङो बेखौहाय एसे एवदबनानै सबाय बेगरखौ जोङो बेखौ हुग्लिनानै लायो आरोना एसे। माने सोखावनानै लायो आरोना गथा गथा जायो नालाय सबायाइ बेगरा। बिनि उन हाय जोङो ओ बै जे सबायनि जे जाब्रा जोङो बेखौ सावनानै बेसा बिगुरनिफ्राय जोङो बेखौ ओ खारै बानायनानै खारै बानायनाय जायो आरोना नोंथां थ' जोङो ओ बेनि उनावहाय जोङो बै बेखौहाय सा साम'खौहायथ' सुनानै दोनबाय जों आरो बेखौहाय मोजाङै सुनानै सबायखौ जोङो माने कुकारफोरावहाय रुनानै लागोन आरो ना दोगोन खालामहगोन औ जझल खालामनायनि उनाव जोङो साम'खौहाय मोजाङैहाय ओ ओ संख्रि बानलुजों थावजोंहाय माने एवगोन आरोना जोङो बेखौहाय मोजां मोजाङै एवनानै लानानै ओमफ्राय जोङो बेवहाय साम'आवहाय बै जे जोंना सबाय रुनानै दं बे खौ जों बागार होगोन आरोना नोंथां माने बे स सबाय आवहाय बेनि उनावहाय जोङो बै जे उम जो खारै बा बनायना लादोंना नोंथां जोङो बे वहाय जेब्ला मोजाङै गोदौखाङो माने अब्ला जोङो बे खारैखौहाय होनाय जायो आरोना नोंथां औ ओख्रियावहाय बेबायदिनो जोङो जे सेबां नांगौ जोंनो जेसेबां जेनेबा मानसिया बेसेबां जानो थाखाय बेसेबां ज खानि बेखौहाय नायनानैसो जोङो माने बे ओ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ना ओमफफ्राय संनानै जोङो बेखौहाय सबाय ओंख्रिनो महर होनाय जायो आरोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो जों सबायजों दाउजों बा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जेंना दङ गुबुन ओंख्रिबो दङ जेरैहाय अनलाजों दाउजों बेफोरखौ जों मोननो हायो। आरो जे नाफाम बेफोरखौ मोनो आरो गोबां रोखोमनि दं। दा नोंथांनिजों बांसिन ओ ओ जानाय मैगं मा होनो दोरोङारि ओंख्रिया मा नोंथांमोननि जों माखौ बांसिन जानाय जायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंजायस' बांसिन नुनो मोनो जे अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम' नारजिजों अमा बेफोरबायदिखौहाय बांसिन जानाय नुयो आरो गामि ओनसोलनि बेफोरबायदि लकेल ओंख्रिफोरखौहाय हथिंनानै जानायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां जे जों अनला खारैखौहाय माबायदि सो सङो बेखौ आं एसे फोरमायलांगोन आरो साम' खौबो सबायखौबो आरो नारजिखौबो आरो बेे जों आं दा नार्जिनि बेलायाव बुंनो थांनोसै जे जों नार्जिखौ माबायदि संनाय जायो।
औ।
नारजिखौ जोङोहाय जेब्ला अनला खारैखौहाय संनो अब्लाहाय जोङो फास्ट अफल गावनि नांगौ थाखाय सुनानै लानांगौ नारजि अनलाखौहाय बेनि उनावहाय सुखांनायनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बेखौ मोजाङै फोराननानैहाय उलार बा थबसे बेफोरबायदियावहाय जोङो देना लानाय हाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो। बेखौहाय दाउजों सोमगोन अब्लाहाय जों बेखौ नुनो मोनो जे मोजाङै थावदों बेफोरबायदिखौ एवना लानायखौहाय नुनो मोनो आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै एवनानै दोनगोन एवखबनानै दोनखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो जे अनलाखौहाय नांगौ बायदि अनलाखौहाय अनला माने दै होग्रोना लागोन। जोङो दै होनायनि उनावहाय नांगौ बायदि खारैखौ होगोन आरो फालौ संख्रि बेफोरबायदि होना लानायखौहाय नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जों ों नुनो मोनो जे जेब्ला बे दैया मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेवहाय अनलाखौहाय फ्रि फ्रियै सारना होनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बे बे खौहाय मोजां बेफोरबायदि प्रिप्रि सारबाय थागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेखौहाय मोजाङै गारबाजोंहाय एरना होनाय। खौहाय जाहाथे बेयो सिङाव गोदोनानै खामा बेफोर बायदि बोनुनो मोनो जेब्ला बियो मोजाङै गावनि मोजाङै अनलायि गोदौगोन ग्लब ग्लब जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो। जों बे एवफ्रामनाय बेदरखौहाय होना होनायखौहाय जेब्ला बियो मोजाङै गावनि नांगौ आन्था ओंख्रि जाबाय जों नुनो मोनो जे बे अनलाखौहाय ओ जोंनावथ' गोबां गंगार दुनन्दिया मोनो नालाय बे गंगार दुनदिया होना होनायखौहाय नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला बियो गावनिया नांगौ आन्था जाबाय जाबा जाबाथाय जों नुनो मोन जे ओंख्रिखौहाय बो खांनायखौहाय बेफोरबायदिनो अनलाखौहाय सङो आरो आरो समायजों सबाइजों थामुनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो फार्स्ट अफ अल सबाइ साम'खौहाय गलानिफ्राय बा सोरबाया खननानैबो ललामनायखौहाय नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै बेनि खिथुखौहाय दानस'नानै बेनि दाखोनखौहाय बख'नायखौहाय नुनो मोनो। आरो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बेखौहाय मोजाङै बिनि जिनिरा ओंखारजोब होननानैहाय गाजिजों सोमना दोननायखौबो नुनो मोनो। जेब्ला बे साम'जों सबायजों संनो टाइम जायो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे फार्स्टावनो साम'खौहाय मोजाङै एवफ्रामना लानायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बे खौहाय मोजाङै अवफ्रामगोन अब्लाहाय जों बेखौ नुनो मोन जे बोखांना दोननायखौहाय। बिनि उनाव नुबावो जे जोङो जेब्ला सबाइनि फारि फैगोन संनायनि अब्ला जों नुनो मोनो जे सबाइ खौहाय मोजाङै सबाइखौ गावनि आन्था नांगौखिनि लानानैहाय। थावजों एवनायखौबो नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बांसिन बिसिनानो दडाइरेक्ट खारै होखायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव बांसिन नुनो मोनो जे फार्स्टआवनो जोङो पेस् टेस् बेफोरबायदि होना लानानै सबाइखौ मोजाङै फालु संख्रि बेफोरबायदि होना लानानैहाय नुनाय एवना लानायखौहाय नुनो मोनो। बेखौहाय जेब्ला मोजाङै एवगोन अब्ला जों बेनि उनाव होगोन खारै खारैखौ होखांनायनि उनाव बेवहाय जों होगोन दै जेब्ला बियो मोजां बेफोरबायदिनो गोदौ गोदौगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे साम'खौ होना होनायखौहाय। जेब्ला बे सामु होनानैहाय मोजाङै गोदौबावगोन अब्ला बेवहाय जेब्ला गावनि नांगौ। बेसेबां ओंख्रि जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेखौहाय बोखांना दोन्नायखौहाय बेफोरबायदिनो सबायजों साम'खौबो बेफोरबायदिनो सङो आरो नोंथां। आरो नार्जि आरो अमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नार्जिखौहाय माबायदि सङो। जे जोङो नारजिखौहाय फार्स्टावनो मोजाङै गावनि नांगौ। बेसेबां आन्थाखौहाय जोङो लानानै फैगोन बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे बेखौहाय दैयाव सोमना दोननाय खायफाया दैजोंबो रुयो सोरबाया बां दानि जुगावथ' बेफोरबायदि खोनायो जे गोखा जाबानो खर' गिदिंनाय माने बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनो। आथिखालाव बिनिखायनो सोरबा सोरबाया दै गुदुंजों रुना लायो जाहाथे बे बारा गोखा जायाथों होननानै जेब्ला बियो नारजिनि संनायनि फाला फैबाय अब्लाहाय जों अमा बेदर जाय बेदरजोंहाय संगोन बेदर बेखौहाय मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लागोन। बेनि उनावहाय जेब्ला बेखौहाय मोजाङै एवफ्रामनानै दोनथ'नानैहाय जोङो नारजिखौहाय होना होगोन नार्जि होनायनि उनावहाय जोङो खारैखौहाय होगोन। बिबदिनो जों खारैखौ होबाथाय जोंनि खारैया मोजाङैनो हारसिंनो फेन जाबोयो नालाय। बेजोंनो ओरैसि ओंखारोना बेजोंनो जों मोजाङै एग्लिग्रोनानै लानानैहाय। दै होनानैहाय सागंजों सानानै होगोन आरो जेब्ला बियो मोजाङै गेब्लेेजोबगोन अब्लाहाय ज फालौ बेफोरबायदि संनि बानलु होना होगोन बेनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङै गोदौगोन अब्लाहाय जों बे एदर एवखामना दोननाय अमा बेदरखौ हाय होना होनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बिबो गावनि नांगौसेबां ओंख्रि जाबाय अब्लाहाय जों बेखौबो बेफोरबायदिनो जेरै साम'जों सबाय आरो अनलाजों दाउ बेफोरबायदि संनायखौबो जेब्ला गावनि नांगौसेबां जायो अब्ला जों बेबायदिनो बोखांनानै दोनो आरो जोङो खारैखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जों खारैखौ मोननो हायो थालिर मादाखौबो मोनो आरो बिफांखौबो मोनो बेखौहाय जों खारै बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो खारै गाइ दाननानै फोराननो नांगोन। फोराननायनि उनाव जों बेखौहाय खावनांगोन बिनि उनावहाय जोङो मुु मुफु मुदुफुल बिफां खौहाय मुदुफुल बिफां जों खारै बानायनो हायो बिनि उनावहाय जोङो मोजां बेफोरबायदिनो खावनानै लानांगोन। खावनानै लानायनि उनावहाय जों बेफोरबायदिनो खारैखौ जेब्ला जों नांगौ अब्ला जों बहननानै सरनायखौ खौहाय नुनो मोनो आरो बिदिनो बानाया आरो नारजिजों नारजिखौहाय मा मायाव बाहायनाय जायो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो जे नारजिखौहाय जोङो साराद'आवबो बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो जोंहा बे सारादुआव नारजिम नारजि सङाब्ला जों मिथिनो मोनो जे जोंहा मा होनो माबाया पापकाथा माबा थाङा होननानै खोनानो मोनो जे ओमफ्राय मा होनो सुवासुतिया थाङा होननायखौहाय खोनानो मोनो आरो जों नारजि जि मोनजायाब्लाहाय खासाव बेफोरबायदिनो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौहाय जोंनिथिंजाय संनायखौहाय आं बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथां माबाफोर बुंनो गोसो गो दङब्ला बुंबावनो हागोन। खोनादों ना नोंथां?
औ।